हेल औ
नोंथां खलुमबाय
औ खुलुमबाय
अ दा बिदिब्ला जोङो इन्टारनेटनि सोमोन्दै सावरायलांनोसै।
औ सावरायजायो।
औ दा इन्टारनेट बुङोब्ला जोङो मोनसे खान्थि बुंजायो जायो जोङो इनफरमेसनफोरखौ माने खौरां फोरखौ गुबुन गुबुन जाय गानि खौरांफोरखौ गुबुन दाब से जायगासिम फोसावनो बाहायनाय जायो इन्टारनेटनि जोहै। ट' इन्टारनेटआ बिदिनो माने गुबुन गोजान गोजान गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ माने सरजाबना लाखिनायाव हेफाजाब होयो आरोना। बेनि खामानिया बेनोखे बेयो ओ खौरांफोर दैथाइयो आरो खौरांफोर दैथाइनायजों लोगोसे सुबुंफोरखौ माने गावजों गाव ओ ओ सिनायथि होलायनाय मिथिलायहोनायनि थाखाय कानेक्सननि थाखाय बाहायनाय जायो आरो। बेना बेना
औ।
अ नोंथाङा मा सानो इन्टारनेट नि सोमोनदै?
ओम इन्टारनेटथ' जोबोद मोजां। मोनसे जोबोद मोजां डिसकभारि होनजायो आरोना इनभेनसन इनभेनसन। माने बे मानसि माहारिनि गेजेराव इन्टारनेटआ मानो होनब्ला इन्टारनेट नि गेजेरजों नों बुंलांनाय बायदि जोङो माने गोबां इनफरमेसनफोरखौ मोननो हायो आरो जि जों गाव मिथिगौ बेखौबो जोङो गुबुननिहालागि सहैहोनो हायो आरोना। आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि गुबुन गुबुन खामानिखौ जोङो गुरै खालामनो हायो। जेरै ओ सपिं खालामनाय माने अनलाइन सपिंबो खालामनो हायो जों दानिया आरो बिदिनो जोङो मा होनो ओ गाव गावनि आखाइजावनो मबाइलफोरावनो जोङो मा उम बिदि भिडिअ'फोर नायनो हायो फिलिम भिडिअ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन माने खेलानि मेट्सफोरखौबो जों नायनो हायो लाइभ नायनो हायो गुबुन दाबसे जायगायाव जादोंब्लाबो जोङो जों गाव नायनो हायो आरो जेरै दाबो जे ओ वाल्ड काप जानानै जाबाय हादों बेफोरखौबो जोङो माने गुबुन दाबसे देसाव जादोंबाबो जोङो आरो जों गावआ गुबुन दाबसेयाव थादोंबाबो जोङो नुनो हायो आरो। बे इन्टारनेटनि गेजेरजों। इन टारनेट गैयामोनब्ला बेफोरो माने ओ बेफोरो माने जानाय नङामोन। माबा बुंबावगोन बा?
औ माने जेनेबा आङो इन्टारनेट दैथायनायनि बागै जेनेबा इन्टारनेटनि दैथायनायनि बागै आङो माने फंनैसो बुंफोरनो सानदों। बेनि जाहैबाय जेनेबा इन्टारनेट
एसे दावराव जादों। एसे दावराव जालों, दा दालाय?
थिगानो।
दायो गैला ना? ओं। औ दे बुं।
औ माने इन्टारनेटआ बिदि जायोखे इन्टारनेटनि थाखाय जोबोर गोनांथार मोनसे ओ बुस्थुआनो जाहैबाय जोंनिया अपटिकेल फाइबार। अपटिक केल फाइबारा माने इन्टारनेटखौ अपटिकेल मोनसे जायगानि खारिखौ गुबुन मोनसे जायगासिम दैथायनो थाखाय जोङो अपटिकेल फाइबारखौ बाहायनाय जायो। ट' अपटिकेल फाइबारखौ जेनेबा अपटिकेल फाइबारा मोनसे माबाजों ग्लासजों बानायजानाय ओ मा होनो मोनसे ओद पाइप बादिसा खौरां दैथाइनो हानाय जोबोर फिसा बुस्थु आरो ना। जायनि गेजेरजों मोनसे पिक गियाननि खान्थिजों बेवहाय माने खौरांखौ मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम माने बिब्दि दैथायनाय जायो आरो ना दं बे जेनेबा बिदिनो हा सिंजोंहाय अपटिकेल फाइबार फसंनानै जेनेबा दिल्लीनि खौरांखौ जेनेबा जों मुम्बाइसिम ओ ओ दैथायहरनो हायो आमेरिकानि खौरांखौ जोङो बिदिनो लैथोनि गेजेरजों अप टिकेल फाइबार फसंनानै जोङो भारत हादोरसिम सफै होनो हादों बिदिनो जेनेबा ओ मोनसे खारिखौ थांहोनो थाखाय इन्टारनेटनो ओ इन्टारनेटखौ मोनसे जायगानिफ्राय मोन गुबुन मोनसे जायगासिम एक्सेस खालामनो हानायबादि ओ माबाया नांगौ जायो आरोना जेनेबा
औ औ नंगौ नोंथां नों जि बुंलांदों बे अपटिकेल फाइबारनि बाथ्रा बे नंगौ सैथो ओ बे हा सिं सिं फायो ओ आरो जुदि उम गुबुन गुबुन कन्टिनेन्ट कन्टिनेन्टथ जों नुनो मोनो ओ जे हादरमा बेयो माने ओ दैमा माने दै लैथो लैथोनि गेजेरजों ओ बिदि गुबुन गुबुन खालामजानायखौ जों नुनो मोनदों बे अ लैथोफोरा ओ माने दिभाइद खालामो आरो राननानै दिनो बे हादोरमाफोरखौहाय ओ बेनि थाखाय बे अपटिकेल फाइबारफोरखौथ जोङो बे ओ लैथोनि दैनि सिं सिंबो लाबोनायखौ जों नुनो मोनो ओ टेक्नलजिनि गेजेरजों जायनि जायनि जाहोनावहाय जोङो जायनि गेजेरजों जोङो बिदि गुबुन दाबसे हादोर बा दाबसे कन्टिनेन्टनिफ्राय दाबसे कन्टिनेन्टआव जोंङो बिदि इनफरमेसनफोरखौ मोननो हायो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों आरो सेटेलायटनि थबो जोङो नुनो मोनो उम नाथाय बे सेटेलायट आरो बे अपटिकेल फाइबारनि ओ मावथिया एसे बेलेग बेलेग आरो जायबायदि बिसोरो सोलियो बेयो एसे बेलेग आरो प्रसेसाहाय उ नोंथाङा मा सानो?
नंगौ बिसोरो माने मोननैबो जेनेबा खौरां दैथायनो बाहायदोंबाबो माने एसे माने बेलेक बेलेग आयदा जायो आरोना गो जों गासै गोबां खौरांखौनो अपटिकेल फाइबार जोंनो माने दैथायनाय जाफ्रामजोबोथ' आङो सेटेलाइटनि बागै एसेबां बारा मिथिनो मोना जुदि नों थाङा एसे मिथियो सेटेलाइटनि खौरां दैथायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमाय जागोन
औ आंबो बांद्रायथ' मिथिया नाथाय सेटेलाइटनि गेजेरजों जोङो माने ओ जुदि सेटेलाइटनि गेजेरजों जों इनफरमेसन नांगौबा लाइक जोंनि थाखाय मा ओ माबा नांगौ जाहैयो आरो एन्टिना गोदोर गोदोर जे जोङो सिलिमफोरावहाय मोनो एनटेना गोदोद गोदोद बेफोरबादिखौ नांगौ जायो आरो गोबांनो आरो दानि जुगाव बे सेटेलायदाबो गोबानो देभेलभ जाबाय बे सेटेलाइटनि बेलायावबो माने बे सेटेलाइटनि गेजेर नो माने जोङो रुथ जे असिन रुथ होनो ना ओ जायनि गेजेरजों जोङो माने ओ बुस्थुफोरखौहाय जोङो हागरनि गेजेरजोंसो बांसिन जोङो बे बुस्थुफोरखौहाय एक्सपर्ट बा इमपर्ट खालामनाय जायोना
नंगौ
जोङो एर'प्लेनफोरजोंथ' जोङो बांस बांद्राय बिदि माल बुस्थुखौहाय जों एर'प्लेनावथ' बांद्राय रोगानो हाया नालाय मानो होनबा एर'प्लनाथ' बांद्राय ओ बुस्थु गिलिर बुस्थ थु रोगानो हायाना लाय मानो होनबा टेकनलजिया बांद्राय बेसां ओ डेभलप जाहैयाखै बेनि थाखायनो जाहाज फोराथ गोबाङैनो गोदोर गोदोर जायो जेरै उम ब्रै जौ ब्रैजौ मिटार गाहाम गोलाव जायो आरो ओ बाजि बा दजि मिटार गाहाम गुवार जायोना बे ओ जाहाजफोरा बेनिखायनो जाहाजफोरनो रोगानाय जायो आरो आरो नाथाय जोङो रोगानो थाख थाय मा जायो जाहाजफोर सलायनोबो ट्राफिकखौ जों नुनो मोनो आरो ओ हागरफोरावबो स बेखौ बासायनो थाखाय जोङो मा डाइरेक्ट सेटेलाइटनिफ्राय जोंहा इनफरमेसनखौ हायो आरो मानो होनबा बेफोर रेदार जे रेदार होननानै बुंनाय जायो ओ सेटेलाइटनि ओमफ्राय जे इनफरमेसन बेखौ जुदि मोनाब्ला जोंहा माने गोबां बिदि एक्सिडेन्ट जानायखौ जों नुनो मोननो नुनो मोननो हागौ आरो मानो होनबा दानि जुगाव गासै हादोराबो जोङो मा ओ बिदिनो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय ओ एक्स पर्ट इमपर्ट खालामनाय जायो बे बे संसारावहाय मोनसेबो हादोर गैया जायहा माने गावनो सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट माने गुबुन हादरनियाव जेबोद दिपेन्डेन्ट गैया बिदि हादोर गैया आरो गास से हादोराबो गुबुन मोनसे हादोरनि जाय माने सोनारनां सोनारनांगौ जायो आरो माबा मोन नसे बुस्थुआवबो औ बेनि थाखाय माने बे ट्राफिकफोरखौ ओ खमायनो थाखाय बे रेडारफोरा जोंखो हेफाजाब होयो आरो उम
आ जेनेबा इन्टारनेट नि जोहै जोङो माबाबो खालामनो हायो मा होनो सपिंबो खालामनो हायो आरो मार्केटिं बिदिबो खालामनो हायो आरोना बेनि ओमफ्राय मा होनो ओ जुदि जेनेबा माबाबा जेनेबा ओ जेनेबा जोङो गुबुन हादोरनिफ्राय माबा लाब नांगौ जायोबा जेनेबा जोङो थांनानै बायहै हाया जोङो अनलाइनो बे बुस बुस्थुखौ नायनानै बुजिनानै बिदि बायना लाबोनो हायो आरोना बेयाव इन्टारनेटा जोबोर गोहोम खोख्लैदों माने खामानिखौ इजि खालामना होदों ओ बेनो
आरो बे इन्टरनेट नि गेजेरजों जोङो माने फरायनाय फोरावबो गोबां हेफाजाब होदोंना इन्टरनेट फोरा नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो जे इन्टरनेट आ जोंनि फरायनाय फोरखौ ओ माने व गुरै होदों बुजिनाय फोरखौ बुजिनाय जायखौ जों बुजिनो हायाखै बेखौ गुरै खालामना होदो बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ माने बेयो नंगौ बेयो जोबोर थार थारदि जोङो इन्टारनेटखौ जोंनि सोलोंथाइखौ फेहेरनो थाखाय बाहायनो बाहायनो हायो मानोना जोङो दा गोबां बिजाबफोरखौनो मोनजोबाबो जानोबो हागौ आरो गोबां बिजाबानो जोबोर दाम दामनि जायो जेनेबा मोनसे बिजाब दों जोबोर बेसेन गोसा बिजाब जेनेबा जि रोजा बिजाब नाथाय बेनि जोङो सफ्ट कपि फरायनो बा इन्टारनेटनि जोहै माने जों एसे खमावनो मोनगोन माने जों से रोजायावनो मोननो हागोन बेनि सफ्ट कपिखौ बिदिनो जेनेब बा इन्टारनेट आ माने बिजाब फरायनो इनफरमेसनफोरखौ मिथिनो थाखाय माने गोबां बिदि हेल्प खालामदों आरो
औ औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों मानो होनबा जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों इउटुबफोरखौ नायनो हायो आरो बिदिनो इउटुबनि गेजेरजों ओ सोरबा ओ माने जोङो सोलोंनो हायो गोबाङैनो फ्रियावनो आरो सोरबा जाया माने बिदिनो गोरों नाथाय बिदि प्लेटफर्मखौ मोनाखै फोरोंनो थाखाय बा थाखा फैसा खामायनो थाखाय बिथांमोना बिदिनो फोरोंनायनि भिडिअ लानानै भिडिअ फोरखौ इउटुबफोराव हगारनानै बा जायखिजाया अनलाइन प्लेटफर्मफोराव हगारनानै बिथांमोना थाखा फैसाफोरखौ खामायनो हायो आरो माने बिदिनो कास्टमार प्लास माने जाय ओ ओ माने प्रडिउसार बिथां सानै मोनहाबो माने ओ लाब जायो आरो बेखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नंगौ बे बाथ्राया जोबोर थार अ दा जोङोनि रायज्लायनायखौ बेवहायनो दोन्थ'नोसै नामा
औ दे
औ दे